हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों मोजाङैनो।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओंखाम जा खांनानै ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ
नोंथाङालाय?
आंबो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दङ।
अ ओमफ्राय माबाफोर खोथा रायलायनो?
औ नोम आङो नोंजों लारायनो नागिरदों उम ओ आसारफोरनि बागै मा मा आसार बानायफेरखो एबा दाबायदि समाव मा आसार बानायो नोंथाङा इसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हाग
अ
जोंहाथ' दाबायदि बोथोरा न'आवहाय जानो थाखाय न'नि जेन' बा न'आव मोन्नाय फिथाइ फोरखौनो बानाय आरो नों थां बिब्दिनो थाइजौनि आसार ओमफ्राय खान्थालनि आसार दाथ' बे फोरखौ मोन्नो मोनोना जेरावबो न'फ्रावनो थायो। गोबांनो ओंखायनो जेनेबा उनफ्रावहाय जाहैनो हानाय बायदि उम आंनि फिथाइ फ्राथ' थाबायथाया नालाय नों थां। फिफाङाव ओंखायनो आसार खालामनानै दोनो आरो ना बानलु फोरनि आसारबो बानायो आं आं नोंथांनो थाइजौ आस सार बानायनायखौ खोन्थाग्रोसै आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
थाइजौखौ जोंहा माबायाव राबा बानायनाय जाया आरो ना माने एसे गोरलै गोरलै हाङावनो माने हाखाव नो हानाय हाखावनो हानाय एसेबां देरनायावनो जाहा थाइजौ आसारखौ बानायो आरो ना। बिफांनिफ्राय हानानै गिबियावनो बिफांनिफ्राय हानानै थायजौखौ हानानै लायो आरो हानना
औ औ
फिसा हानानै लानायनि लानानै जोंहा थाइजौखौ सुनानै हालदै होनानै माबायावहाय जेनेबा संग्रायफोरावहाय सान्द्रिफोरावहाय पेपारट बनानै हालदै फुननानै सान्दुङाव लामनाय जायो आरोना नों
औ।
एसे फोरानस्रोनानै ओमफ्रायो बिब्दिनो थाइजौ आसार खालामनो थाखाय दाथ' जिरानि गोनां थिना
औ औ।
फास्ट फुडनो जिराफोरखौहाय लानानै जेन'बा दखानफ्राव लायनानैहाय देनानि लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा ग्रैन्डाराव देनाय जायो।
औ।
सोरबा सोरबा उवालफ्रावबो देयो आरोना नोंथां।
औ औ।
रावबो देयो ओमफ्राय देखांनानै बै फोराननाय थाइजौगावहाय बे जिराखौहाय लगायनानै लानाय ज जायो आरोना नोंथां। संख्रि होनानै जिराफोरखौ ओमफ्रायो हालदैखौ नांनाय बायदि लगायफिननानैहाय गासिबखौबो लगायनानै थाव गुदुं फुदुंनानै होनाय जायो आरोना नोंथां लगायनाय जायो। ओमफ्राय लगाय खांनानै मोजांङै लगाय बयामफ्राव सोनानै दोननाय जायो आरो
औ औ।
ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो सान्दुं दुंबा दुंबा एसे एसे फोरानस्रोनांगौ आरो ना नोंथां बययामैनो बिदि खालामो थाइजौ आसारखौ ओमफ्रायो खान्थालखौबो आसार खालामो। खान्थालखौबो एसे गोरलैहां हांवो माने मोदोम जाथयै समावहाय एसे गोरलै गोरलै हांङावनो
औ।
फ्राय हाननानै माबाखौ खान्थालनि माबा
औ।
बेखौ फिसा फिजा खालामनानै मादा खौबो गारनानै फिसा फिसा खालामनानै दै गुदुंआव ऐसे सोमब्रुनानै फोराननाय जायो आरोना नोंथां हालदै होननानै बेखौबो ओमफ्राय हालदै होनानै फोराननानै बिदिनो जिराफोरखौहाय उननानै लानानै लगायो आरोना बे ओमफ्रायो बेखौहाय थाव गुदुंङावहाय खान्थालखौ एवो आरो ना नोंथां लगायनानै। जिरा हालदै संख्रि थाव गुदुं फुदुंनानै लगायो आरो नोंथां ओमफ्रायो बयमाव सोनानै बे बेखौबो बिदिनो दोनो आरो ना नोथां।
औ अ। नोंथांङा बुंबाय दानि थाइजौ आसारखो औ बिदि बिदि बानायना दोनो होननानै दा थाइजौ आसार बानायनायखौ बेसे बेसेबां गोबावसिम जानो हायो नोंथां?
जोंहाथ थाइजौ आसारखौ जेनेबा थाइजौ आसार बानायनायल एसे गोबाव सम जानो थाखायहाय नआव मखासे मा होनो भिनेगार होनानै दोननांगौ जायो आरोना नों थां सेवयनि थाखाय खान्थाल आसारबाबो। थाइगौ आसारावबो जिखुनु आसारावनो भिनेगारफोर होनांगौ आरो नों थां गोबाव सम जानो था बिब्दिनो गोबाव सम जाजानो थाखायथ नआव बानायनाय बुस्थुआथ' गोबाव समानो जाजायो। बिदिनो गावबागाव एसे फोरानस्रोबाय थानांगौ आरो ना नोंथां थोमजानो थाखाय बिदिनो आरामसे सय सय मास ओमफ्रायो सात मासफ्राथ' आरामसे जाजायो आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बानलु आसारबो बानायनाय जायो जोंहा न'आवहाय बानलु बिफां दङना गोबांनो बानलु बुरदोन बानलु थफा बेफोरखौहाय मोनबा खानानै ओमफ्रायो बिफांख्रि खानानै एसे बुरजा खालामनानैहाय गोमोन गोमोनखौ सानै ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें इफोरखौ उननानै बानलुआव लगैनानै जिरा मस्ला ओमफायो बेसर बेर अननानैहाय लगायनानै थाव गुदुं होनानै लगायनानै बयामाव सोनानै दोननाय जायो बानलु आसारफोराथ' गोबां सम जाजायो ग सोमदोनानै जागोन बिदिनो दाथ' दैज्लां बोसोर आसारफोर थाबा मोजां जायोना
औ औ औ नोंथां खोनानो मोननाय बायदिबा औवा मे माइखौबो आसार बानायजायो होननो मानसिफोरा नोंथाङाबो बानायनो रोंगौ नामा?
औ नोंथाङा आं बानायनाय बायद एबा आङो गोबां बानायखांबाय न'आव जानो थाखाय माने मेवाइ आसारखौबो बिब्दिनो दस्रा आसारफोर बायदि मेवयाइखौ दान नानै लायो नानैहाय औवा गोरलैखौ दानना लायनानैहाय लाबोनानै जिरनानै लेबनानैहाय ओमफ्रायो गोरलै-गोरलै हानानै बा ग्रेन्डारफोराव उननानै बेबायदिनो जिरा बेसर ओमफ्रायो बानलुगोरान ओमफ्रायो सामब्राम गुफुरफोर ओम फ्राय थाव गुदुं फुदुं नानै मेवाइखौहाय हानानै लानाय जे सुस्रानाय जायो आरोना दै मोजां जोंहाय
अ
जिराफोरखौ उननानै ला नाय बेयाव मा होनो मेवायावहाय लगायनानै माबायाव मा होनो थाव गुदुङावहाय होयो आरो ना ओमफ्राय मोजाङै बेखौ लगायनानै बयामाव सोनानै दोननाय जायो आ रोना ओमफ्राय सेवयैनि थाखाय भिनेगार एसे होनांगौ आरोना गोबाव सम जानो थाखाय गोबां समजाजायो मेवायाबो मोजाङै दोननानै जानो रोंबा ओमफ्राय सान्दुङाव फोरानबाय थानांगौ आरो ना नोंथां आसारफोरखौ बानायोबा
औ औ
गोबाव सम बिब्दिनो न आसारफोरा साननै सानथामजोंनो जाजानाय जाया आरोना बिदिनो सानब्रै सानबासो आरामसे मुजि होनांगौ आरो ना नोंथां। माने मेलाय जेन'बा जिराफोरजोंहाय थावफोरजोंहाय मोजाङै गोरोबलायनाय बेफोरबायदिबा जानायाव गोथावसिन जायोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा जेन'बा गय फिथाइफोरखौहाय उनाव उनफ्रावहाय मारै मारै दोननानै जायो बेफोरखौ खोन्थानो रोंगोन नामा नोंथां।
औ आं मिथिनाय बाददिब्लाथ' औ गयआ बिफाङाव जेब्ला गिदिर जायो रायो अब्लाथाय गया खायसे मोननानै हारसिंनो सिरियो आरो खायसेखौ राबाय नालाय बिदिनो जोंङो बे खौ हाननानै खायसेबा बेखौ सिनखावनानै सान्दुुंआव फोराननानै दोनो आरो बिखौ फोराननानै दोनब्लाथाय बियो गोबाव समसिम जाजायो आरो बे गय सफारिखौ फाननानै जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो। आरो खायसेया बेखौ उनावहा लासै जानो थाखाय फख्रिफोराव एबा बेलेग गोथौ जायगाफोराव बेखौ बस्थाफोराव सोमनानै बा खायसे मालाफोरबो बानायनानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो। बेखौ गोबाव समनि थाखाय सोनानै सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ गोबाव समनि थाखाय सोमना दोननायनि उनाव बेखौ उनावो बख'नाय जायो। बेखौ जि जायगायाव सोमाना दोन दोमोन बेनिफ्राय बख'नानै उनाव बेखौनो फाननो हायो आरो बेखौ उनाव गोबाव समसिम बेखौ जानोबो हायो।
औ नोंथां बिदिबाथ' गोबाव सम जानो थाख
नोंथांङाबो एसे गयफोरखौ माबायदि माबाय दि रोखोमै जानाय जायो बेफोरखौबो इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनिथिजायथ' गयखौ खायसे खायसे सिनखावनानै
औ
फ्राय खायसे खायसे ओरैनो गोमोन गोमोनखौहाय एबा दोन्नाय जायो आरोना। न'आव जानो थाखाय फ्राय
औ
सोरबा सोरबा बिदिनो जोंनि थिंजायबो नों खोन्थानाय बिदिनो बस्थालाफोराव सोनानै दोनो आरोना। हाखर जावनानै सोमनानै दोनो ओमफ्राय दैफ्रावबो सोमनानै दोनो। उ
औ औ।
फाय सोरबा सोरबा। गय फिथायखौहाय लानानै
औ।
औ औ।
उनफ्राव। जानो थाखाय बेफोर बायदि खालामनानै दोनो आरो ना नों
औ।
जेनेबा जाहाथे ओरैनो सेवनानै थाङा बेफोर बायदि।
औ औ नोंथाङा गयफोरखौ जानो माबायदि मोनो गोथाव मोनो ना माबायदि मोनो?
आंथ' गयखौ जानो मोजां मोनो। जेनेबा बेदरफोर जाबा ओंखामफोर जाख बा एसे एसे जानाय जायो आरो ना सान्दुंनि थाखाय बिब्दिबास
औ औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।